हेल'।
हेल' रोन्थां।
औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा खोनादों ना। औ बिदिब्ला। नोंथाङा दा दसे फ्रि दङ ना? बिदिब्ला आं नोंथांजों। कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायना नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां हागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङा नों ओ एसे फोरमायनो हागोन ना जों बर' हारिनि दोरोङारि। ओंख्रिनि सायाव माबायदिहै संनाय जायो बेफोरखौ।
ओ जोङो बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोबा। जोङो माखासे ओंख्रिफोरखौ मख'नो हायो जेरैहाय अनला आरो। मा होनना बुङो नाफाम बाथोन आरो जोङो बेबायदिनो जोङो ओ माखासे ओंख्रिफोर खौ जोंङो मख'नो हायो आरो बेबादिनो अनला ओंख्रिआबो जोंहा मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नङा होमबा नोंथां। आङो बेखौनो फोरमायदिनि नामा ओ अनला ओंख्रि होननानै बुङोबा जोङो मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ बुजियो। जायखौ जोङो माइरंनिफ्रा इ जोंङो बानायनाय जायो बेआव जोङो मा होननानै बुङो ओ माइरंखौ जोङो गिबि आव अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो अन गुन्दै खालामनानै लानो नांगौ बेनि सिगांनो जोङो माइरंखौ। एसे दैयाव सोमनानै दोननो नांगौ जाहाथे माइरंआ मोजाङै रुयो आरो। देनाय समाव थाबैनो गेब्लेयो आरो मोजाङै गुन्दै जायो नङा होमबा। ओ जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो। मा होननानै बुङो गुबुन- गुबुन रोखोमै जानो हायो जेरैहाय। अनलाजों दाउजों अनलाजों ओ मा होनो। अमा गोरानजों। अनलाजों एम्फौजों आरो बेबायदिनो अनलाजों ना गोथांजों बिदि जानो हायो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो। औ ना बेदर होआलासेनो जोङो मा होनना बुङो माखासे मैगं थाइगंफोरजोंबो जोङो जा जानो हायो जेरै अनलाजों मुल्ला अनलाजों जों आलु अनलाजों बेबायदिनो माखासे जोंहा मैगं थाइगंफोर होनानै आरो अनलाजों खख्लिं ना बेफो बेफोर बायदि जानो हायो आरो जोंङो अनला ओंख्रि सं संनायाव जोंहा माखासे ओ गोनांथिफोर थायो जेरैहाय जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा अन गुन्दैनि गोनांथि जायो आरो जोङो खारदैनि गोनांथि जायो आरो बेबायदिनो खारदै गैयाब्ला जोङो आथिखालाव जाजाग्रा सदाना हाथथायनिफ्राय बायनाय बेखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो जोङो खारदै होननानै बुङोबा आरो जोङो बायदि रोखोमै बानायनो हायो खारदैखौ जेरैहाय थालिर बिलाइ एबा थालिर गांखंखौ फोराननानै जोङो सावनानै बिनि हाथफ्लाखौ दैजों गलायनानै जोङो मोजाङै सरनानै गोहोयोबा बेयो खारदै महर मोनो आरो आरो बेबायदिनो जोङो बेसर जिगाबनिफ्रायबो जोङो खारदै बानायनो हायो जेरैहाय बेसर जिगाबखौ सावनानै बिनि हाथ'फ्लाखौ मा होनना बुङो ओ दैजों लगायनानै जोङो सरोब्ला बेबो खारदै जायो आरो बेबायदिनो जोङो सिबिं जिगाब ना सिबिं सिबिं नारा होननानै बुङो जायखौ बेनिफ्रायबो जोङो खारदैखौ बानायनाय जायो आरो आरो बेबायदिनो गुबनफोरा आरोबाव गुबुन गुबुन आदबजों खारदैखौ जोङो दिरुनन्नानै लानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो आङो अनलाजों दाउजों संनायखौनो फोरमायदिनो नामा नोंथां औ अनलाजों दाउजोंं संनायाव जोङो जेनेबा अनखौ रेडि लाबाय आरो बेबायदिनो दाउ बेदरखौबो थियारि खालामनानै लाबाय बेनिफ्राय जोङो सारायखौ गुदुं खालामनानै ओ थाव हरनो नांगौ बिनिफ्राय जोङो दाउ बेदरखौ एवथ्रुमनानै जोङो लानो नांगौ बेनिफ्राय जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव जोङो एरननानै दोनथ'नो नांगौ एसे मोजाङै एवनानै बेनि उनाव उनाव थाव एसे हरफिननानै आरो सामब्राम मस्ला आरारिनि लाइफां जेरैहाय माखासे सामब्राम गुफुर आरो बायदिसिनाफोरखौ होनानै जेनेबा ओ दसे एवथबनानै बेयाव दै हरनो नांगौ आरो दै हरनानै जोङो बेयाव खार खारदैबो हरफाखानो हायो आरो खारदै हरनानै बिनि दसे उनाव ओ मोजाङै गोदौ होनानै बा ग्लब ग्लब गोदौ होनानै जोङो अन गुन्दैखौ हरनो नांगौ अन गुन्दै हरनायाव जोङो बेखौ ओ नोजोर होनो नांगौ जे जेन' अन गुन्दैया मा होनो लाद्रा जाया बिनि थाखाय जोङो अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि सिुफ्रुनानै हरनो नांगौ आरो हरबाय थानाय समाव जोङो मोजाङै एग्लुंनानै होनांगौ जाहाथे बियो लाथाखाया आरो बेनिफ्राय जोङो मा खालामनो नांगौ दसे सम ग्लाब ग्लाब गोदौ होनानै जोङो बेदरखौ हरनो नांगौ आरो बिनि उनाव जोङो बेदरखौ ह खांनानैबो आरो बिदिनो एरै एरै मोजाङै गोदौ होबावनानै जोङो माखासे समनि उनाव बियो जेब्ला जाजानाय सेबां जौबो बा नांगौ गोबां जबहोनानै जोङो मोनसे ओ खोथा अनला ओंख्रिखौ जोङो बांद्राय जबहोद्रायनो नाङा मानो होननानै बुङोबा बेयो गुसु जानायजों लोगोसे ओ लाथा खालामनानै जोङो जबलांखायो बेनिखायनो एसे बेबायदिनो जाजानायसेबां जोङो गावबागाव जखारनि सिबां जोङो मा होनना बुङो ओ जबहोनानै जोङो बेखौ साखिनाय जायो आरो साख नायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जोंहा बेयाव ओ संख्रि ना नाङाखै ना माबा मोनसे खम जादों बा मस्ला हारिनि लाइफां होनाया जोंहा खम जादों नामा बा बेखौ नोजोर होनो थाखाय बा मोनदांनो थाखाय जोंङो साखिनाय खान्थिखौ लानाय जायो आरो। बिनि उनाव साखिनानै जोंङो खांनाय जायो आरो बे जाहैबाय जोंहा अनला ओंख्रि। नि अनगायैबो जोंङो गुबुन-गुबुन दोरोङारि ओंख्रिखौ मख'नो हायो जोंहा जोंनि मख'जाथाव नाफाम बाथोन बेबो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बेखौ जोंङो मानिफ्राय मोनो होननानै बुङोबा जोंङो गिबियाव नाफामा मोनसे ओ नानिफ्राय दिहुननाय आरोखि जेन'बा जोंङो नाफामखौ दिरुननो थाखाय बा बानायनो थाखाय जोंङो गिबियाव नाफोरखौ जोंङो हमनानै फोराननानै दोनग्रोनांगौ। बेयाव ना फिसाफोरा साबसिन जायो होननानै मिथिनो मोननाय जायो। फिसा-फिसा नाफोरखौ जोंङो फोराननानै बेखौ थास'जों लोगोसे देग्लिनानै ओ जोंङो बयेम एबा जोंङो हासुंफोराव सोनानै दोननाय जायो आरो। माखासे माखासे दाननि उनाव बेयो जाजानाय जायो आरो जेब्ला जाजानाय जायो बेखौ हासुं एबा बयामनिफ्राय जोंङो एरननानै जोंङो संनो थियारि खालामनाय जायो। बेयाव संनो थाखाय जोंङो सारायखौ मोजाङै गुदुं खालामनानै लानो नांगौ। बेनिफ्राय थाव हरनो नांगौ नांनाय नांगौ बिबांनि। बेनि उनाव जोऔङो सामब्रामफोरखौ जोंङो हानानै हरनो नांगौ सामब्राम, बानलु बेनिफ्राय जोंङो नाफामखौ हरनानै एसे मोजाङै एरग्लिनानै लानो नांगौ। बेनि फ्राइ दसे एवथ्रुमनानै जोंङो दै होनो नांगौ। बेनिफ्राय मोजांङै ग्लब ग्लब गोदौहोनानै होयोबा बे नाफामा गेब्रुसारनानै जोंहा मा होनो दोलो दोलो जागोन आरो बाथोन बायदि। मुस मुस जागोन आरो बेनिफ्राय जोंङो ओ माखासे मस्ला हारिनि लाइफांखौ हरनानै साखिगोन, साखिनायनिफ्राय जोंङो मा बेखौ जानो हानाय जायो आरो। नाफामा ओरैबायदि गोथाव मोदोमो जेन' मा होनना बुंङो साखाथियाव सोरनिबा न'खरसेयाव संदोंब्लाबो ओ खाथिनि न' फारसे मोदोमफैयो आरो बे। बायदि आरो बे जानायावबो जोबोद गोथाव बेबायदिनो औ नोंथाङाबो बे बायदिनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंगौ नोंथां दोरोङारि ओंख्रि बुङो बिदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जेरै अनला खारै लोगोसेनो जोंङो अमाजों सबाय, बिदिनो नारजि अमा, नाफाम बैफोर गोगलैजोबो आरोना नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथा।
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों बुं दे।
औ औ बिदिनो आंङो नोंथांनो नारजि अमा खौनो एसे सावरायनोसै नङा होमबा, नोंथाङा आगोलावसो अनला खारैनि सोमोन्दै एसे बुंखांबाय औ नारजि अमा बुङोबा जोंङो गिबि नारजि अमाखौ जोंङो गिबियावनो नारजिखौ जों फाथोनिफ्रायसो नारजि जायो नङा होनब्ला। जेरै जों फाथो गोरलैखौ बेखौ जेब्ला फाथो बिफाङा रानायनि उनाव बिलाइआ एसे एसे मोनस्रिनायनि उनाव जों बैफोर बिलाइखौ खानानै जोंङो फोरानदबनाय जायो। जेब्ला बेयो मोजाङै रानगोन अब्ला बेयो फाथोनिफ्राय नारजि महराव फैयो। जों बिब्दिनो नारजिखौ जोंङो ओ नारजि अमा बिदिनो दायरेक्ट जोङो अमा गोथां आरो अबा अमा फोरानाय दोननाय जों जों जानो हायो। बिदिनो नारजि अमाजों जानो गोनांबा जों गिबियावनो नारजिखौ जोङो एसे दैयाव सोमना लाग्रोनांगौ नङाबा जोङो फोरानदबनानैबो एसे मुर मुरिया खालामनानै बो जों जानो हायो। बिदिनो नारजि अमा जों जानोब्ला जों गिबियावनो अमाखौ जों एसे साहायो गावनि न'आवनो जोङो सामब्राम फानौ हाइजें बिदि पेयसफोर होनानै जोंनि एवफ्र्राबना लाग्रोनांगौ लोगोसे जेब्ला बेदरा मोजाङै एवफ्रामनाय जागोन ने अब्ला जोङो बैखौ औ एवफ्रामनाय बेदरखौ दसे समनि थाखाय जोङो बोखांथ'ना दोननानै जोङो नारजि संनो लानाय नारजिखौ जोङो दैनि ओमफ्राय मोजाङै सेबखांनानै जोङो सुनानै एसे जोङो खारै संख्रि होनानै रब'ना लानांगौ जाहाथे नारजिया मोजाङै रब लाग्रोयो बेनि उनाव जेब्ला एसे रबनाय जायो अब्ला बेयाव जोङोव एवना लानाय जो बेदरखौ हनांगौ। बेनि उनाव एसे जोङो गोदौनो थाखाय दै होना लानांगौ जेब्ला दै जों बेदर नारजि बेफोरो गोदोवगोन अल्बा जोंयो साखि नायनो हायो आरो औ कार खारै संख्रिफोरा मोजाङै नांदोंना नाङा जेब्ला बै खारै संख्रिफोरा मोजां मोजाङै नाङो अब्ला जों बेखौ जानो हायो आरोना नोंथां। नोथाङा खोनादों ना औ बिब्दिनो जोङो सबायखौबो जोङो सबाय जों अमा गोरान सबाय जों ना गोरान सबायजों अमा बिदि जों जानो हायो नोंथां आं एसे बिदिनो सबायाइजों अमा जानायखौनो फोरमायनि जोङो गिबियावनो सब संनो थाखाय जोङो बिदि सबायाइखौ जोङो दखान गल एबा नङाबा जों हाथाय बाजारफोरावबो मोनो नाथाय बैफोराव जोङो जेब्ला जों बायना लाबोायो गोबां थुला बाला अन्थाइ बिदि थानायखौ नुयो आरोना बेनि थाखा ओंखायनो जोङो सबबायखौ मोजाङै एसे दाला एबा सान्दुफोराव मोजाङै लाना बासिना लाखांनायनि उनाव जों बेखौ रइहोनो थाखाय सबायखौ संनायनि सिगां दैयाव सोमना दोननांगौ जाहाथे सबायनि बे जाब्लि गुर गोसोम बेयो रुइगानानै जोङो जेब्ला सुगोन अब्ला सेग्लिगोननासे होनबाना बियो गावनो गाव खारो लोगोसे बैयाव थानाय हाद्रि बाला अन्थाइफोराबो खारो ओमफ्राय जोङो सबायखौ जोङो संनायनि सिगां बिदिनो जि मिनिट जिबा मिनिट सम जोङो सोबनायनि उनाव मोजाङै सुखांना लानानै सबाइनि बिगुर जेब्ला खारगोन एसे गुफुर जायो सबाया बिनि उनाव जोङो थिग बिबदिनो जोङो अमा बेदरजों सङो संनोब्ला जोङो अमा बेदरखो जा हायो गावनो मस्ला एसे होनानै थाव होना जोङो सारायाव मोजाङै एवफ्रामना लाग्रोनांगौ बेनि उनाव जोङो संनो लानाय सबायखौ बययाव होनानै जोङो अमा बेदरजों एसे एवफानो हायो नङाबा जोङो अमा बेदरखौ जोङो बोखांना दोननानैबो जों सबायखौ एसे थाव होनानै जोङो एवफ्रामना लानो हायो हायो लोगोसे खायपा आ दायर्रबो बिदिनो खारै होनानै सयो खायफा आ एसे ए एफ्रामना लायो खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां।
औ बेनि उनाव जोङो सबाया जेब्ला गोदौगोन बेयाव संख्रै खारै होनानै जोङो मोजां गोदौ होनानै जों बिदिनो सानो हायो जेरै जोङो गाव न'आवनो बानायना लानो औवानिफ्राय जोङो बेखौ जोङो खुदा बारि बुङो नङा होमबा? जों बिदिनो सबायखौ गेब्लेनो थाखाय जों बिदि बि एसे साना लानायनि उनाव जोङो एवफ्राम लानाय बै अमा बेदरखौ जों होना होनांगौ बेनि उनाव हायोबा जोङो गावनो न'आवनो जोङो धोनिया आबादफोर मावोबा जों धोनिया बिलाइ नङाबा सिथारा जोङो बेखौ होनो हायो अब्ला जोबोद मोदोमनाय फैयो आरोना सबाइ मैगङा। जों बिब्दिनो जोङो सबाइ मैगंखौबो जों बिदिनो संनानै जानो हायो। बिदिबा नोंथां जोंनि समाबो जाना फैबाय नोंथांजों दिनै जोङो बर' हारिनि दोरोंआरि आरि ओंख्रिनि सायाव रायलायनानै आं नोंथांनिफ्राय अनला खारिखौ माबायदि सङो गोबां मिथिना मोन बाय औ औ बिदि ब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। जों एसेयावनो जोंनि आयदाखौ लाखिदो औ नोंथां। दे बिदिब्ला